हेल' नोंथां।
औ नोंथां अ नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामदों नोंथां? नोंथाङा
अ नोंथाडा फ्रियैनो दं उम
औ नोंथां, ओ आङो नोंथांजों माने मोनसे मोजां आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामहरनाय जादोंमोन।
औ।
औ आयदाया जाहैबाय नोंथां ओ देहा एबा सावस्रि। नङा होनबा नोंथां? देहा एबा सावस्रि होननानै बुङोब्ला नों मा बुजियो? बा नों मा मिथियो? दा बेनि सायाव एसे - सावरायनो थाखाय नोंथांनावहाय आङो कल खालामदों आरो। दा नोंथाङानो एसे जागायना होग्रोदो नामा नोंथां।
नोंथाङानो जागायजेनग्रोदो नामा नोंथां।
औ अके जागोन नोंथां दे जागोन अबा आंनो जाव जागायगोरसै नङा होमबा नोंथां। ओ देहा बा सावस्रि नङा होमबा नोंथां देहा नङाब्लाथ' जों जाखाया नङा होनबा नोंथां देहायानो दोगोन दोहोन होनना बुंदों जायखौ नङा होमबा नोंथां? देहा थाबोलासो जोङो मा खालामनो हागोन गावनि खामानिफोरखौ मावनो हागोन, जानो लोंनो हागोन, थाबायनो हागोन
औ।
जोंनि मावनांगौ माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावनानै लानो हागोन आरो समफोराव। दा थिग बेबायदिनो उम देहाया जोंनि थाखाय जोबोद जोबोद जोबोद गोनांथार आरो। ओ दिनैहाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जोंनि देहाफोराव माखासे गोबां जेंनाफोरखौ जों नुनो मोनो बै सिगांनि समफोरनि देहा आरो दानि समनि देहाफोरखौ जों नायोब्ला जोङो गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो। मानो होनोबा बै समावहाय सुबुंफोरा गोबां बोसोर जोरोमोन नङोमा नोंथां सेजौ बोसो सोर सेजौ नैजि बोसोर बेफोरबायदि मोनसे बैसो जोंहाम जों बेफोरखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां। नाथाय दिनैनि सान बांद्राय जोरनो ना बा द'जिबा बोसोरफोरावनो ओरैबायदि माने बैसो जानानै माने थैनाय नङा होमबा नोंथां। दा जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो दा बेफोर जाहोननि माखासे फारागथिफोरा मानि थाखाय जादों होननानै बुंब्ला जों नङमोन नोंथां। जों बुंनो हायोदि जोंनि देहानि माखासे जानाय, आदारफोर नङा होमबा नोंथां जानाय आदारफोरनि थाखाय जोङो जादों होननानै जों साननानै लानो हायो। मानो होनोबा ओ जों जानाय आदारफोराव दिनैनि समाव गोबां माखासे मुलिफोर मेडिसिनफोर नङा होमबा नोंथां? जाय आदारफोरा जोंनि देहानि थाखाय गोबां खहा खालामो। दा जों बेफोर आदारफोरखौ जानाय जायो नङा ओमा नोंथां?
औ।
जेरै जों बाहायनाय मैगं थाइगंफोर नङा मोनथां। मैगं थाइगंफोरखौ ओरैबादि ओन्दै समनिफायनो बा फिसा समनिफायनो मुलि होयै होयै फेदेरो फिथाइ थायहोयो देरहोयो नङा होमबा नोंथां। दा बेफोरबायदि मैगं थाइगं जानायनि थाखाय जोंनि देहायाव माखासे गोबां जों बेरामफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जेरै बिखानि बेमार बा उदैनि बेमार नङा होमबा नोंथां आरो आथिं बुनाय जेरै नङा होमबा नोंथां पेरालायसिस बायदि जानाय दा बेफोरबायदि जों माखासे बेमारखौ नुनो मोना आरो। दा बेफोरबादि जाहोननि थाखाय जोंनि देहायाव माखासे बेमारफोरा सन्देरबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो लोगोसे मोनसे जाहैबाय जों जानाय फिथाइ सामथाइ, नङा होनबा नोंथां? जोङो बाजारफोराव बा टाउन नोगोरफोराव जोङो जेब्ला मोजां मोजां फिथाइ नुयो जों अब्ला बायनो गोसो जायो गोसोआ, नङा होमबा नोंथां? आद आरो जों मिथिगौ फिथाइ सामथाय जायोब्ला जोंनि देहाया जेब्लायबो थाजिम मोनो। गोहो बोलो फैयो, नङा होमबा नोंथां? मोजां देहाखौ जोङो थाजिम मोनो। नाथाय बेनि बदलै जों मा फिथाइ सामथथायखौ जों बायनानै जायो हय थिगानो। नाथाय बेनि बदलै मा जायो जोंनि देहायावसो माखासे जों खहा जानायफोरबो नुनो मोनो। मानो होनोबा दानि मानसिफोरा गावनि मैगं थाइगंजों लोगोसे फिथाइ सामथाइ फोरावबो गोबां मेडिसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो दा फिथाइफोरावबो बिबारनिफ्रायनो लानानै नङा होमबा नोंथां। फिथाइ देरजासिम फिथाइ ओ खाजासिम जों मेडिसिन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव दिनै फिथाइ सामथाइ जानाय समावबो गोबां मानसिफोरखौ जोङो ओ हथाथ खुरि लोमजानाय, उदै सानाय गोबानाय जों खिनाय बेफोरखौबो जों खोनानो मोनो। जायनि जाहोनाव जों हस्पिटेलाइस जानायफोरखौबो खोनानो मोनो सम सम। दा बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ जानायनि जाहोनावबो जोंनि देहाया गोबां खहा जाबोबाय थानाय बा देहाफोराव खैफोद जानायखौ जोङो नुनो मोनो। नङा होनबा नोंथां? आरो लो मा जाखो जोंनि सुबुंफोरा दा बांद्राय बोलो गोनां खामानिफोरखौ लासै लासै खम मावबोनायखौ जोंङो नुनो मोनबोबाय थादों। नंगौना नङा नोंथां? मानो होनोबा दिनैनि सानाव सुबुंफोरा ओरैबायदि जाबाय माने गोबां गाव गावनि पार्सनेल खामायफोर गाव गावनि दिउथि फोर नङा होनबा नोंथां? गाव गावनि माखासे रां आरजिनायनि ओ दहय लानानै गोबां बेस्थ'फोराव थाग्रा जाबाय। नङा होनबा नोंथां? आरोज आरो दानि मानसिफोरा मा जाखो जेनेबा इसिफोराव नङा होनबा नोंथां? एसि फोराव आरो पेन जायखौ होनो जों फांखा बेफोराव गोबां माने ओ आरामै जिरायनानै थाबाय थायो गु गरम मोनदों होननानै। नङा होनबा नोंथां? गोलोमदोफोरखौ बारा गहोला। दा बेखौ ओ मा जायो बेफोर जोंनि देहायाव माखासे बेमार फोरखौ जों नुनो मोनो आरो। मानो होनोब्ला जोंनि देहायाव जुदि जों जादोंब्ला बेदर आखाय ओंखाम दै जादोंब्ला मा जोंनि देहायाव ओ बोलो मोनो बा जों प्रटिन मोनो। नाथाय जोङो प्रटिन लाबाय थाबा जोंनि देहाया मा जायो मोदोम बु-बुयो। माखासे बेमारफोर जायो आरो। दा जों मा खालामनांगो जों जादोंब्ला जोङो गाव गावबो एसे एनै सम लानानै फुं बेलासि मोनसे एक्सारसाइस खालामनाय, बेफोरबायदि हुदाखो दा बेफोरबादि एक्सारसाइस खालामोब्ला जोंनि देहाया जेब्लायबो मोनसे स्ट्रंआव थागोन। जों गाव गावनि देहाखौ जेब्लाबो जोथोनाव लाखिनो हागोन आरो। दा बेबायदिनो आरो गोबां दंबावो। जोंनि देहायाव माखा खासे बेमारफोर जानाय आरो ओ देहा बा सावस्रिखौ जोङो माबोरै जोथोन लाबावनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होयोब्ला आं गाहाम मोनगोन नोंथां।
दा नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों नोंथांनि बुंनायफोरावहाय माने देहा सावस्रि आरोना नोंथाङा बुं देह जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनाय ज जोंनि जोबोद गोनांथि थिग बेबायदिनो नोंथाङा जेबायदि बुंदों जेरै जोंनि माखासे माखासे दा जेनेरेसनावहाय माने आथिखालावहाय माखासे फिथाइ सामथाइ बा आबाद मैगं थाइगंफोरावहाय जाग्रा मुवाफोरावहाय माने गोबां रखोमनि मेडिसिन बा माखासे नांगौ बिबांनि ना बा नि हासारफोरखौ होआलासे माने अभारद्राइ बिबांनि माने माखासे रासायनारि हासारफोर होनायनि जाउनावबो जों माने ओ माखासे जाग्रा मुवाफोरावहाय माने माखासे मेडिसिनफोरा अभार जानायनि थाखाय माने जों बिखौनो जानांगौ जायो नालाय बिनिफ्राय जोंनि देहायाव माने लोरबां जायो आरो। गोदोनि समफोराव नोंथाङा जेरै ज जे जेनाखि बुंदोंमोन जेरै सेजौ सेजौनिबो बारा बैसोनि बैसोआ माने जोरोमोन आर ना दानि बे समफोरफोरखौ सावनानै नायोब्ला जोङो खुनुरुखुम दजि दजिबा बिदिसल' जोरनायखौ नुनो मोनो आरो जाहोनानो जाहैबाय माखासे मेडिसिनफोरनि जाहोनाव जेनेब्ला आरो गोदोनि समफोरावहाय माने आ खामानि मावनायाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथि माने जोंङो जानानै थाबाय थायोब्ला माने जासोनानैल' थाबाय थायोब्ला जोंना देहाया माने लोरबांनिफ्राय लोरबांसिन जालांगोन आरो मानो होनब्ला जोंङो देहाखौ जानानैल' थायोब्ला देहाया गाज्रि जायो जोंङो जानानै देहाखौ जोंङो स्ट्रं लाखिनो थाखाय जोंङो खामानिखौ मावनांगौ आरो ना गोलोमदै गहोनांगौ आरो जायफोरखौ जेरै गोदोनि समफोरावहाय खामानिफोरखौ बिराद मावोमोन गोदोनि समफोराव माने नेचारेल माने मैगंफोर मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफोरखौ मेडिसिन होआलासिनो माने बानायोमोन बा फोयोमोन गायोमोन आरो दानि समफ्राव बिराद माने मेडिसिन होयोना मेदिसिननि माखा मेडिसिन फोरनि जाउनाव हाय माखासे देहायावहाय माखासे बेराम आजारफोरा हाय माने साग्लोबनो हमो आरो दा बिदिब्ला सुनानै नायोब्लाथ' आथि गोलाव जेरै नोंथांङा बुंदों बेबायदिनो गोबां माने मेडिसिनफोरनि बायनायनि जाउनाव माने गाज्रि जाजोब्बाय आरोना माखासे फिथाइ सामथायाइफोराबो जा जा जायालासेथ थानो हाया माने माने जायाब्लाबो बो जाया आरोना माने नांगौ बि जों मेडिसिनफोरखौ बाहायो भिटामिनफोरखौ बाहायोब्ला माने बारा एफाबां माने जेबो देहायावहाय लोरबां खालामा आरोना दा दानि दानि माने आथिखाल मुगायावहाय माने नोंथांङा जेबो बुंदों गावनि रां आरजिनाय माखासे गावनि खामानिफोरावहाय बेस्थ' जानानै थाबाय बिनि थाखाय माने खामानिफोरखौहाय मावलिया आरो मावनो गोसो जाबाबो बायो आरो बेफोरनो जाउन दा बेफोरखौहाय जोंङो दोनथ'नानै सम दिहुननानै आरोना दोन्थ'वाब्लाबो खामानिखौ मावनानै सम दिहुननानै जोंङो जोंनि देहाखौ अ थाग्रा लाखिनो थाखाय बा जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जों खामानिखौ मावथारनांगोन नंङा खामानि मावाब्लाबो जों एक्सारसाइस खालामनांगोन आरोना गोलोमदै गहोनांगोन।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंनि बै माखासे जानानै थानाय माखासे लोंनानै जानानै थानाय माखासे बै बिजानुफोरा माने
दैजों गबोयो आरोना गोलोमदैजों। सबोनानै मानसिनि देहाखौहाय माने स्ट्रं खालामो आरोना बै मेडिसिनफोर मैगं फिथाइ सामथायाइ होनायाव माखासे जों मेडिसिनफोर मेडिसिनफोरा गोलोमदै जों गबोयोब्ला माने देहायाहाय थाग्रा जायो आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
जोंङो अ एक्सारसाइस बा खामानि मावनाया जोंनि थांना थानायनि थाखाय माने जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथि नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आरो नोंथांङा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माखासे ओ जोंनि देहा बा जोंनि सावस्रि देहा सावस्रि जोंनि देहाखौ माबोरै ओ ओ थाजिम लाखिनांगौ बेनि बादै आंनो फोरमायबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय बेबायदि माखासे
औ नंगौ नोंथां औ नोंगौ थारैनो नोंथां जा समाबो जाबाय। नोंथाङाबो माखासे बाथ्राखौ जोबोद फोरमायलांबाय। दा नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ सोलोंनो मोनबाय।